हेलौ
औ
औ नों
ओमफ्राय औ खोनादों दे औ
आ अ ओरैनो दा नोंथाङा मा खालामागासिनो दङ?
आंओ साहा लगासिनो दा।
औ आदसा बाखि खौरां? फोर मोजाङैनो दङ ना?
औ थ थिग दं।
आतसा आतसा अब्ला ओ आङो दिनैनि आंनि फन हरनायनि गुबै जाहोनखौ बुंनोसै आरो
अ
ओ माने जोङो दा सावरायगोन आङो माने सावरायनो होनना सानदों आरो जि मिथिंगाया ओ गोदो गोदाय दांत माबायसा दंमोन आरो दा माबायसा थासारियाव दं? माने जोंनि मिथिंगा नेचारा रायलाय जागोन दा नोंथां? औ औ
अब्ला नोंथाङा मा सानो? नोंथांमोननि ओनसोलाव मिथिंगाया जेनेबा दा माबायसा थासारियाव दं? आरो माने गो गोदो गोदाय माबायसा थासारियाव दंमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
अ जोंनि ओनसो सोलाव गोदो माने जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन
औ
बै समाव जोङो बिराद बा हाग्रा बिदि दंफां लाइफां हाग्रा नुयो नुनो मोनोमोन आरो
औ औ
हाग्रानि ओ जे मैगं मैलायानो जा आरो गुबुन माबाफ्रानो जा जोङो एभेलेबेल नुनो मोनोमोन। आ लामाथारै जों नुनो मोनोमोन खिन्थु आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि जेबो नुनो मोनला आरो माखासे हाग्रानि लाइफ बिफांफोरखौ जोङो नुब्लानो जोबलांबाय जों मानसि दोंसे बारा जाबाय आरो माखासे दावमा दाउसाफोरखौबो जोङो माने नुनो मोनला आरो उम माने मोनसे खायफा खायफा दाउफोरा इन डेनजाराव गोग्लैबाय आरो
औ औ
नोंसोरनि जाय
औ जोंनि जाबो जों उन्दै उन्दै समाव माने ओ हाग्रा बंग्रा बा बिफां लाइफांफोरखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो।
अ
माने गोबां जायगायानो मिथिंगायारि आबुं जानानै दंमोन आरो मोजाङै जिब जुनारफोरबो बेनिफ्राय आथिखालावथ' जेनेबा जौगानायनि मुङाव जेनेबा बिफां लाइफां दानफानायखौ नुनो मोनदों आङो एनिफ्राय हाग्राफोर खौबो जेनेबा सिफायनायखौ नुनो मोनदों बा बिदिनो सुबुं अन जिमा बांनायनि जाउनाव जेनेबा हादानफोर बानायनांदों हादान हाजो सिफायदों। हादान एवस्रांदों बेफोरबायदि माने गोबां खहा जाबोनाय खौ आं नुनो मोनदों आरो मिथिंगाया। आरो बेफोरबायदि जेनेबा हाग्रा बंग्रा दानफायनाय बा सिफायनायनि थाखाय जेनेबा आथिखालाव अ बिदुुंआबो जेनेबा बांद्राय जादों माने गरमा जाय खौ जोङो ग्लबाल वार्मिं होनना बुङोना नोंथां? बेखौबो आङो माने बांसिन जानाय नुदों आरो बिदुं बारायनायखौ नुनो मोनदों टेम्पारेसार बारायनायखौ
उम उम
फारसेथिं आरो माने सुबुं अनजिमा बां थांनायनि जाउनावनो बे जिब जुनारफोराबो जेनेबा थैनाय बा सुबुंजों जिब जुनारजों मोगा मोगि जानायखौ आं बांसिन नुनो मोनदों आरो माने जों हाग्रा बंग्रा फोर बा बाराएसां गै दानालाना मैदेर फोरा नफोरावबो फैयो आरो मानसिनि नफोराव फैयो फैनानै जेनेबा आदार नागिर फैयो बेनिफ्राय बि दिनो माल माब्लाबा जेनेबा गाथारलायनाय मानाय बा मानसि बुथारलांनायबो जायो आरो ओ बेफोरबायदि खौ आं नुनो मोनदों माने ओम बेफोरबो मोनसे मोनसे से जाहोन आरो जेनेबा हाग्रा बंग्रा जोबलांनायनि बा जिब जुनारनि थाखाय हाग्रायाव थानाय जिब जुनारनि थाखाय जेनेबा जानाय मुवा जामुं गावसोरनि आ दार जोबनायनि थाखाय जेनेबा ओ सुबुं अनजिमा आरो बे जिब जुनारनि सायाव मोगा मोगि जानायखौ बांसिनै नुनो मोनदों आरो
उम
औ ओरैनो ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय बेबायइसा जेनेबा हाग्रामा आ बा हाग्रा बारि बा अरनबारि जाय खौ नेसनेल पारकबो होनना बुङो जेनेबा माहारियारि हाग्रामा बिदि दङ नामा?
जोंनि जायथ बिदि गैया ओरैनो बुटान बरदार
औ औ
बेफोर बायदि जोङो खोनायो आरो मैदेर हाबफैनाय। आ बिदि मानसि गाथारलांनाय खोनायो। माने बेनो नों बुंनाय बायदियैनो। माने जेराव। जिब जुनारफोर थायोमोन।
औ औ
बैफोर जायगायाव माने मानसिफ्रा हादान सिफाय सिफाय थाहैबाय नालाय। दा बिसोरबो जिब जुनारफोराबो अबाव थाबावनो? जेरावबो मानसि दुमसि जाजोबबाय बिसोरबो मालाबा बिदिनो आदार नागिरनानै मानसिजों मोगा मोगि जाफैयो।
औ उम उम।
बेफोरो पपुलेसन बांनायनि थाखाय जादों आरो मानसिफ्रा हाग्रा बंग्रानि फारसे माने मा बे सिनसिरिटि गि-प्रिजार्भ होननाय बुस्थुआ एसे मानसिफोरनि माबानिफ्राय ओ माइन्डआव एसे माने बे खम आरो। रिजार्भ हाग्रा बंग्राखौ जों प्रिजार्भ खालामनांगौ। नङाब्ला माने नोरैबो जादों माने बे आइनि माखासे फरेस्ट ओनसोलफ्राव हादान सिफायनानै थानायनि जुनै बिदिनो माने जाहोनाव जिब जुनारजों मोगि मोगि केेस जानो गोनां जादों आरो। बेयाव माब्लाबा जोङो मैदेर हाबफैनाय खोनायो माब्ला माब्लाबा मोसा हाबफैनाय खोनायो।
उम उम।
माब्लाबा आरो बिदिनो जादों आरो। माबा मानसियाबो बुथारो। माबा जिब जुनार फैफ्लांबा मानसियाबो माब्ला माबा बुथार जायो बिदि जादों आरो। बेफोरखौ। बेफोरखौ दा माबानायनि मानसियासो सायाव सबसे स्रेस्थ' जिब नालाय। जेनबा सा साननो हनो रोंनाय मानसियासो नालाय बेफोरखौ दा मानसियासो एसे सान्नांसि सिगोन आरो बिफां लाइफांफोरखौ नायनांसि सिगोन। मानसिफ्रासो दा बिफां लाइफांफोरखौ गायफिननांगोन। माखासे जोबलांनो हमनाय लाइफांफोरखौ जोङो ओ गायनांगोन बा प्रिजार्भ खालामनांगोन। बिदि आरो। नङा ब्ला बिदिनो जोबलांनानै उनाव मानसिनि अनगायै जेबो थानाय नङा आरो जेरैबायदि दा फरेस्टफोरा जोबलांनायनि जुनै बिफां लाइफां खम जालांनाय नि जुनै जेरैबायदि माने सम जायै बेयावनो जेरैबायदि बोथोरा गुदुं जादों गरम जादों आरो बेफोरबायदिनो जुदि जाबाय थायोब्ला मो से समाव माने बे गोजां बोथोर होननायानो थाहैनाय नंला नामा?
औ
दाना अ' दाना थ' गोदोथ' अक्ट'बरनिफ्रायनो मार्चनि मार्चसिम गोजाङोमोन।
औ औ।
दाना अक्ट'बरावबो गोजाङा नभेम्बरावबो गोजाङा डिसेम्बरजों जानुवारि जों एसे गोजांसै। फेब्रुवारिनिफ्रायनो गरम जानो हमबाय।
औ
ओ बेफोरो जाबाय बे बिफां लाइफां खम जालांनायनि
खम जालांनायनि जाउनाव औ ओ जोंनि ओनसोलावबो जेन'बा मोनसे ओ माहारियारि जेनेबा नेसनेल पार्क दङ आरो। ओ जायखौ मानास नेस नेल पार्क होनना बुंनाय जायो।
ओम
बे हाग्रामानिनो जेनेबा एक्सटेनसन बा बारायलांनाय जोंनिखै दारागाव बा मानास चकि होननाय दं आरो। ओ बेफोरथिंबो माने गोबां हाग्रानि जिब जुनार ओंखारो। ओ जायखौ माने ओ मानसिफोरा सिरि सिरि मालाबा माने गोरोन थियावनो ओ बिदि फोजोबस्रांनाय बायदिबो जायोदां आरो लोगोसे जेनेबा खायसे खायसे बिदिनो हाग्रानिफ्राय ओ बन दानहैयो माहोयो बिफां-लाइफां दानहैयो। ओमफ्राय सिरि सिरि फानखुमायो आरो। ओमफ्राय बेफोर खौ मोजाङै नोजोर होआ ना बेनि थाखायनो माने ओ बांसिनै जोबस्रांलांनाय जायो आरो। जोंनि हाग्रा बिफाननि ओ मावथिफोराबो जेनेबा फरेस्ट दि पारटमेन्टआबो बेफोरखौ बारा नोजोर होआ जायनि औ औ औ नायनांगौमोन बेस सोरो जेनेबा जायनि थाखाय बांसिनै गाज्रिसिन जायो आरो थासारिया।
ओम
माने बिसोरबो गावसोरनि सार्थनि थाखाय गावसोरनि ओ उदैखौल' सुफुङो आरो। ओ बेनि थाखायनो बारा बेफोरदि माने मिथिंगाया आथिखालाव माने जोबनो थांगासिनो।
ओम एसे स्ट्रं जाबावनांगोन आरो बिसोरो।
बेफोरो स्ट्रं जाबावनांगोन आरो जोङो जेनेबा मिथिंगाखौ संरैखा खालामनोबा रैखा खालामनोबा जेनेबा जोङो। जोंनि आसामावनो दंना सासे जादब पायें होननाय जायखौ फरेस्टमेन अफ इण्डियाबो बुङो। बेनि बाइसा बि बिथांनि बायसा बिथाङा माने मोनसे हाग्रामा हारसिङैनो गाव बिफां लाइफां गायनानै सोरजिदोंमोन आरो ना
अ अ
ओ बिथांनि बायसा जेनेबा मोनसे ओ खाबु लानांगोन आरो मोनसे इनिसिटिभखौ जों लानांगोनां बिफां लाइफां फां गायनायनि बा संरैखा खा खालामनायनि बा ओ हाग्रामा आरो हाग्राबारिफोरखौ बारायनायनि अब्लानिया जोङो ओ बेफोरो लासै लासै माने ओ जि दा मा प्रब्लेम जागासिनो बेफोरो जोबलांगोन आरो नोङा होमबा नोंथां
अ बेनो गुबै खोथाया
होमबा नोंथां औ दोन्थ'नोसै नामा जों रायजलायनायखौ जोंना समाबो जाबायमोन औ दे उम